हेल औ औ खोनादों
ओ गिबियावनो मोनाबिलिनि गोजों हामलायथि जासिनाय थाबाय।
ओ
ओ नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो ओ सावरायनो गोसोबादि सावरायनो हागोन।
होननानै मोजां मोनो दानो नाङा
औ मोजां मोनो।
अ माने औ मोसानायनि सोमोन्दै नोंथां फंनैसो कुइसन सोंसै आङो नोंथाङा जुदि मोसानो मोजां मोनोब्ला मोसानायनि सोमोन्दै एसे मोसानायखौ मोसानाय सोदोब थ एसे खेंफोरनानै होदो दे
औ औ औ मोसानायाथ जेब्ला मोसया गोसो खुसि जायो अब्ला माने माबा मोनसे गोजोननाय बा माबा मोनसे हास्थायनायखौ मोननाय समाव बा ओ माखासे बोथोर खामानि दामानि मावखांनानै गोसो खुसिजों मानसिया रंज जायो अब्लानो आइ थिनि फाव आखाइनि फाव बे ओ खुसिजों ओंखारबोयो। बेखौबो जों मोसानाय बुङो माने बेसिकेलि आथिंनि पावार आखाइनि फाव मोदोम सानायखौनो ओरैनो गुसुं सुंदयै मोसानाय बुंनो हायो आरो मोसानाय बुङोब्ला मोसानाया माब्लाबाबो रागा जोंनानै जाफेरा रागा जोंनाय मानसिफ माब्लाबाबो मो जानो गोसो जाया बेनिखायनो सासे मानसिया मोसानांगौ जायो। बियो माबा मोनसे गोजोननाय बा गोसोआव माबा मोनसे खुसि जानो नांगोन आरो
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेखेवनानै बुंनायनि थाखाय ओ दायोथ जोंङा - बरनियाव गोबां मोसानाय दङ नङा होमबा?
औ औ
औ बिनि गेजेरावनो जों बागुरुम्बानि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा?
औ औ बरनि मोसानाय बागुरुम्बा ना
औ औ औ नोंथाङा बागुरुम्बानि ओंथिखौ मिथियो नामा?
औ औ ओरैन्थ ओ औ बागुरुमनि सायाव गोबां गेदेर जहोलावफ्रा बा गोबां लिरगिरिफ्रा गोबां गोबां बिबुंथि गुबुन गुबुन बिबुंथि होलांदों माने बागुरुम्बाखौ ओ सं दनानै बिनि बिजिरगिरि दा माने गुबुन गुबुनै बिजिनानै होलां दों दा ओरैनो गुसुं रावाव बुंनो थाङोब्ला बागुरुम्बाया माने सिख्लाफोरनि मोनसे मोसानाय आदब ओ बेखौ सेंग्रा मोसाया बेखौ मोसायो माने समान जायगायाव बा हायेन ओन्सोलाव माने आयथिं थोंनैखौ ओ बाव बाग्रुम बाग्रुम खामनानै आखाय सिबै सिबै मोसानायखौनो बागुरुम्बा होन्नानै नै ओ मिथिनो मोन्नाय जायो। नाथाय बागुरुम्बानि सोमोन्दै ओ दहाय आं बुंनाय बादि गोबां लिरगिरि बा गोबां ओ बिजिरसंगिरिफ्रा माने गुबुन गुबुन ओ होन्नानै बागुरुम्बाखौ माने ओ बिजिर दों आरो खायफाया माने ओ बागुरुम्बाखौ बर'नि बाथौ धोरोमनिफ्राय फैदों बा बाथौ धो धोरोमजों सोमोन्दो दं बेयो बु बर'नि मोनसे आसार खान्थिजों बा ओ बर'नि नि गान्नाय, जोमनाय, दानाय, लुनाय, आबाद मावनाय बे बिथिंनिफ्राय ओ फैदों होन्नानै माखासे गेदेमा बिथांमोनहा बुंदों। नाथाय गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बागुरुम्बाया माने हायेन ओन्सोलाव समान जायगायाव आयथिं थोंनैखौ बागुरुम बागुरुम खालामनानै मोसानाय बेखौनो बागुरुम्बा बुङो आरो।
अ बेबायदि आरो ना ओ ओरैनो बागुरु रुम्बा मोसानायाव खमथाराव साबैसे मानसि मोसाथारनांगौ जेनेबा ओरैनोबाथ गोबां मोसानो हायो नङा होमबा? ओ खमथाराव आरो खमथा थाराव
औ औ। जोङो ओ सिनियरफोरनिफ्राय खोनानो मोन्दों जे गोदोनिया हाजै आजोंफ्राय खोनानो मोन्दों बागुरुमबा मोसानाया गोदोरखाय गोदोनि समाव ओ सिख्लाफोरा मोसायामोन जाहैदों बेखौ हाबा जानाय आइजोफोरा मोसायोमोन जाहैदों। ओ ओ नाथाय समनि सोलायनायाव बागुरुम्बाखौ माने ओ दा ओ बैसोनि सिमा गैयि बा ओ बिदि सिख्लाफोर मोसानो मोनि बा बुरैफोर मोसानो मोनि बिदि नङा। नै गासिबो आइजोआ दा नोंथाङा मा सोंदोंमोनलाय आं इसे बुंफिनो हागोन नामा।
औ माने खमथाराव साबैसे।
औ औ औ औ औ औ खमथाराव माने बेबायदि सिमा खानानै होनाय गैया माने बागुरुम्बाया मोसानाया ओ जरा जानांगौ आरो जायखि एसे जर जानांगौ बेयो बे जर जानो मोननाय नङा। माने बागुरुम्बा मोसानायाव माने माखासे। जे आयदाफोर दं नालाय। माखासे मोदो मोसानायनि मुभमेन्ट बा मोखांजों मोखां नायनाय। बेफोरो दं नालाय बेनिखायनो बा। बागुरुम्बा मोसागिरिफ्रा माने जरा जार फोरनांगौ सानै साब्रै सयजोन आदजोन बेबादि जानांगौ आरो। बिदिखि नङााखि बागुरुम्बा मोसानायाव ओ इसिखिनिफ्राय एसेखिनिल लिमिट थायो बेबायदि थि माबा खानानै होनाय गैया आरो माने नोंनि सुबिदा नायनानै माने मालाबा एसेबो मोसानो हायो मालाबा बुरजाबो मोसानो हायो आरो
औ आरो ओ बेयाव ब सोरनाव माबाफोर मुद्रा बाहायो नामा।
मुद्ररिया खोनादोंना।
औ खोनादों नों
औ बागुरुम्बायाथ ओ बिनि सोरजिगिरि बा ओ बिनि बेखौ सोर दिहुना माब्रै गोसोखांना दिहुना।
औ।
बेखौ जों आरो संदाननानै मोननाय जायाखै बा जों मिथिनो मोननाय जायाखै। जोंनि। थि समनिफ्रायनो बे बागुरुम्बा मोसानाया दङ होननाय जोंना जे आजौफ्रा बुं बा लिरगिरि बिथांमोन बा गेदेमा बिथांमोना जोंनो। खोन्थायो। ओ। बागुरुम्बा मोसानायाव मुद्रा माने। बागुरुमबाया मोनसे मोसानाया मोनसे मेथाइजों मोसानाय जे सिख्लाफोरनि मेथाइ बियो गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनानै बा धोरोमनि माखासे। खोथाखौ माने गिनानै सुजुनाय मेथाइ। गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा मिथिंगायारि सम्फदखौ बा मिथिंगायारि ओनसोलाव हा हाग्रायाव जिउ खुंनानै। थाबोनाय मानसि हारि दा बे बेलायाव ओ बागुरुमबा मेथाइआव माखासे मिथिंगानि ओ मेथाइनि ओ बाथ्रा हाबनाय दं माखासे गावनि गोसोनि साननाय बा लुबैनायखौ औ फोरमायनाय खोथा दं फोरमायब्लाबो माने धोरोमनि बै समावथ' माने हामा होननाय सो थायोमोन ना जेनेबा बेखौ खालामनो हामा बेखौ मोनजाया बे थांनो हामा बे बेफोरबायदि माने मानिनाय दंमोन नालाय बेफोरनि बागै माने एसे फोरमायनाय मिनिं दङ। मुद्रा होनोब्ला बेफोरखौ लानानैनो ओ बागुरुम्बाखौ मोसानाय जायो आरो जेरै नोङो बागुरुम बागुरुमबा आथिंखौ बागुरुमब खामना मोसाबाय। दै जिरि होननाय दङ दै जिरियाव नोङो ओ मिथिंगाखौ लानानै रोजाबनाय मेथाइ नालाय माने दो
हाबखावनानै मोसानाय जायो आरो। बिनिफ्राय थुरिबारिनि दाउसेन होननाय दङ बेयाव ओ बिनि बेयाव एसे बुंनो थाङोब्ला ओ मोननै ओंथि खालामामनानै दङ माने हाय गोबां गा गामि गामि मोसायोमो बेवहाय अ बै गामि बा उदफुरिबारि बा गुबुन गामि बेफोरबायदि मोसायोमोन आरो। बे मेथाइआव माने थुरिबारिनि सिखाफोरजों जों गामिनि सिख्लाफोरजों मालाबाबो गेजेन जानो नाङा बेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदि एसे हाबना दङ माने थुरिबारिनिलाय दाउसिन जों जों गामियालाय दाजेन होननाय मेथाया आरो ओमफ्राय गोबाङानो गोबां फोर फोरमायलांदों बेनि बागै माने गोदोहाय ओ बर' समाजाव मोनसे अगिन खान्थि दंमोन माने ओ खावनानै बा बोनानै लांनाय खान्थि। औ बे खान्थिया गोदोहाय दंमोन जाहैदों। जों आजै आजौनिफ्राय खोनानो मोन ओ जुदि सेंग्राया सिख्लाखौ फसायोब्लाबो माने ओ सिख्लाया गोसो गैयाब्लाबो बेखौ जुर जर खालामनानै बोनानै बा खावनानै लांनाय हुदा दंमोन जाहैदों। बेनिफ्राय हाबा लानाय हुदा दंमोन दा बेफोरखौ गिनानै गाव सिख्लाफोरा मोनाबिलि जाब्लाथाय गामिनि गावबुरा बा गामि गोराय बेवहाय थांनानै थाहैमोन बे समावनो माने ओ बे मेथाइखौ माने गाराय बोरायनि खाथियाव मेथाइ रोजाबोमोन जाहैदों। बेनिफ्रायनो बे बागुरुम बागुरुम मेथाइआ ओ सोरजिजादों होननानै खायसे गेदेमाफ्रा बुङो।
औ नोंथाङा मेथाइनि सोमोन्दैबो मोजाङै बेखेवना होलांबाय।
औ औ
आरो बागुरुम्बा होन औ देलाय नोंथाङा बुंलाय आरो बागुरू माने बागुरुम्बानि सोमोन्दै आरो एसे बुंबावदो?
ओम ओम ओ गोदोनि बागुरुम्बा आरो आथिखालनि बागुरुम्बा गोबां सोलायबाय गोदोनि ओ बागुरुम्बाया एसे आलादामोन नाथाय आथिखालनि बागुरुम्बाया फोसाबनाय खान्थिजों बे एसे जानानै फैबाय। बियो औ सम लानानै आरो मुगा लानानै मुगा बेयो सोलायलांखायो ओ मोसानायफ्रा बेनो बे थाया ओ अब्लाबो जोङो माने गोजामखौ गारनानै माने ओ गोदानखौ ने मा-मानग्रोनायखौ गो-गोजाम खान्थियाव गार फोरोंनाङा माने अब्ला माखासे दोरोङारि ओ नों जाखिनि दोरोङारि नेचार जा ना ओ जानाखि दोरोंआरि गुन बे लाङो ओ मुगानि उनाव मुगा जुदि गुबुन गुबुन जायोब्लाबो जों माने गोजामखौ गारद्रायनो नाङा आरो
ओ माने जोंनाथ बर' फोरा बर' हारिया माने गोबां जायगायावनो गोसारनानै दङ नालाय दाब दाब जायगायाव दङ बे फोरनि बे दाब दाब जायगायाव थानाय बरफोरनि बागुरुम्बा मोसानाया एखे जायो ना गुबुन गुबुन जायो?
होम
बेनि मेथाइ आरो मोसानायफोरा?
मोजां सोंथि। बै समाव बागुरुम्बाया गोबां जायगायाव गोबां रोखोमै मोसा जायोमोन। बेनोख ओ ओ ओब फोरोंगिरि फ्राबो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन उजिदोंमोन। आर सासे फोरोंगिरिया गुबुन फोरोंदोंमोन। ओब बै फोरोंगिरि बा अ थारा गुबुन फोरोंदोंमोन। बै जायगायाव गुबुन बै जायगायाव गुबुन सानै साथाम बिदिनो गोबां फोरोंगिरि गुबुन गुबुन फोरोंनानै गालांदों। बेनिखायनो बागुरुम्बा मोसानाया नै ओ गोरोब अब्लाबो माने गुबुन गुबुन जायगायाव माने गुबुन गुबुन जायो आरो। जेरै नोङो ओ ओरैजाय सानजानि फारसेया गुबुन गुबुन खोलानिया गुबुन ओरै सोनाबसारनाया गुबुन बेबायदि जानाय खौ नुनो मोनो आद
दाथ जोंहा समनि आंखाल नङाबा सावरायबावनो हाबावगौमोन। औ माब्लाबा सम मोनबा मोजां सालायफिनसै दे औ दे।